नोंथां आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा जिरायनानै दं नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरो आं।
अ फुंनि ओंखाम। खौ जाखांबायबा नोंथांआ?
ओहो जानोना जायाखै दासो संगासिनो दं।
औ।
अ नोंथांङा जाख। थांबाय।
औ जाखांबाय। ओ नोंथांआ अ ओंख्रिया सबायजों ना मोन।
औ औ। दे होमबा नोंथां ओ- नोंसाथ दिनै सबाय। दोंना मारै संखो नोंथांङा ओ-एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ-आंथ ओंख्रिखो आं संङाखैमोन। ओ-जोंहानि आइआ संदों आरो। दल थेवबो आंङो जाखिनि ओ-रोंगौ बिखिनाखो आं। खोन्थानो सान्दों। ओम सबाइखौ संनोब्ला ओम-सिग। गाङावनो सोमनानै दोननाय जायो सबबायखौ। रुइहोना। थाखाय ओम- बिनिफ्राय रुइखाब ब्ला बे सबाया रुइबाथाय। बेखौ मोजांङै सुयो। सुनानै हाय ओ-बिखौ नोंनि गोसो आरो ओ-नाजों संङो ना बेदरजों संङो। ओ जाहा दिनै नाजों संदो नालाय बिनिखाय बुंबाय आंङो। नाजों संनाय ओ माबा आइडियाखौ
औ औ
ओम अरखो जरायनानैहाय लराखौ जानबाय जाननानै बिनिफ्राय ओम आंङो संफेराखै संनायालाय सबाइखौ जेबो आइ संनायखौ बिदिनो मालाबा नुयो आरो।
औ औ
ओ बे लराखौ जाननानैहाय थाव होनानै
ओम
सबाइखौ संनाय जायो इदिनो दै होनानै बेनि उनाव ओ खारैबो होनाय जायो एसे
औ
बेनिफ्राय उनाव ना गोरानजों संदों नालाय बिनिफ्राय उनावहाय नाखौ एसे गारना होबाय बिदिनो उनावहाय मोनबाय आरो
औ
इमान बारा मोजां मिथिया माने
औ सबाइखौ माने जों सिगां माने आं मिथिनायाव आरो ओ जोंथ' जों बांसिनानो सोरबा खारैजों सङो बा सोरबा सदाजों सङो नालाय ओ जोङो खारैखौ मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जों खारैखौ ओ थालिर बिफांनिफ्राय मोनो आरो थालिरखौ जोङ फास्ट होयो ओ दानग्रोनानै फो फोराननानै ओ जोङो बेखौ मोजाङै रानगोना रानाखै इखौ जों नायनानै बिखौ सावो ओ सावखांनायनि उनाव दायो ओ बा जोङो बेखौ ओम एनि ओ जिथु हांगार बेखौ जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो आरो रोसिखौ बा जोङो सबाय खौ आवगायाव गोदोनि समावथ' ओ सबायखौ फोनानै न'आवनो माबायमोन नालाय मोनोमोन नालाय। आरो आजिखालि जोङो दखाननिफ्राय बायना लायो। फाय दखाननिफ्राय बायना लायोबा सोरबा गथ थाबायो सोरबा। ख्रुम हानायखौ बायो आरो बा हुख्रेम खानायखौ बायो। अब्ला जोङो इजिसिम जायो संनायाव। खिन्थु नों गथायै बायना लाब। बा नोंनि। केेसा बेलेग जायो माने नों गावबा गाव गथायै बायना लाबोनानै बिखौ मोजाङै बा सुनानै सुनायनि उनावहायो खायसे खायसे सुयैनि सिगां एवनानै हुख्रेमो बा खायसे खायसे सुखांनानै हु बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ खारैजों खारै होनानै बेखौ जोङो माबाग्रोना लायो आरो सोरबा सोरबि बे थावजोंबो सङो ओमफ्राय सोरबा सोरबि खा कुकाराव सिथि मारियोबा बिसोर इखौ बो खारैखौ सिथि मारियो आरो बेनि उनावहायो ओ जोङो बेखौ रुइगोनना रुइयाखै बिखौ नायनानै बा जोङो खारैया नाङाबाथाय अबब बि रुयाबा थावदो संनायाबो बेलेग नालाय आरो। खारैदो संनायाबो बेलेग ऐसा जायो जुदि नोङो सबायाइजों साम' सबायाइजों साम' सङोब्लाथाय ओ साम'खौ जोङो फार्स्टआवहाय थाव आरो संख्रि थाव आरो संख्रिया मेेनखा आरो साम' एवनायाव थाव आरो संख्रि साम'खौ जोङो मानिफ्राय मानो होनोब्ला साम'खौ जोङो मानिफ्राय फैयो आं बेखौ मिथिया खिन्थु दैनिफ्राय मोनो आरो दैमानिफ्राय बिदि मोनो। ओमफ्राय जों बेखौ एवग्रोनानै एवग्रोनानै जोङो ओ बा बिखौ सबायाव होयो आरो। ओमफाय सबयाव होनानै मोनगोना? मोनाखै मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नायो आरो जोङो।
औ।
ओमफाय नायनायनि उनाव मोनखांबाथाय ओ जोङो बेखौ माबा मा होनो टेस्ट खालामसिगोन आरो।
औ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संदों होनदों नालाय ओ मा ओंख्रि संगासिनो दं नों? थाङा
ओ अमा ज जों बिलाहि संनो नागिरदों ओमफ्राय अनलादों औवा मेवाइ।
अ थ' बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना अनलाखौ माबायदि ओ बानायो?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो अनलाखौ गिबियाव जों माइरंनिफ्राय बाहायनाय जायो। ओ मानो होनब्ला ओ जोङो माइरंखौ सोरबा उवालाव देयो ओमफ्राय सोरबा ओ मेसिनाव देयो आरो। इनिफ्राय ओ उवालाव देनायाबो बे एकेयानो जायो मेसिनाव देनायाबो एकेआनो जायो। ओ गिबियाव आरो ओ जोङो जुदि औवा मेवाइखौ होयोब्ला मोजाङै हानानै एसे एवफ्रामनानै जोङो बेखौ दै होनानै खारैदो सङो सङोब्ला बेखौ ओ जोङो खारै होनानै रुग्रोना लानांगौ आरो। खायसे खायसेया थाव दोंबो सं सङो। औवा मेवाय। खौ आरो औवा माया बायदि रोखोमनि जाजायो जेरै जों औवा गाजा बा औवा आसार बा जों औवा मेवाइखो अमाफोरजोंबो जाजायो बेदरफोरजोंबो जाजायो बेबायदि आरो जों ओमफाय। गिबियावसो जोंनि टपिकआ जाबाय अनला ओंख्रि संनाय नालाय ओ अनलाखौ जोङो ओ मेवाइखौ रुग्रोना लानानै बा खारैजों रुदुमना लाग्रोनानै जुदि बियो मोजाङै रुयोब्ला जों बिखौ ओ अमाखौ बा अमा बा बेदरबो होयोना खायसे खायसेया बेदरखौ होयोब्ला जोङो बेदर खौ एवफ्रामनानै ओ अनलाखौ जुदि ग्लब ग्लब गोदौब्ला बेखौ होनानै होयो आरो। बा जोङो बेदरखौ माबोरै एवनां गौ होनोब्ला बेदरखौ जों थाव ओ हालदि आरो जों संख्रियाथ' थाखायो जोंनिया। आरो बायदि बायदि म स्ला बेफोरखौ होनांगौ जायो आरो
औ औ
आरो बिनि उनावहायो होखांनानै बेयो मोनगोना मोनाखै बा गेस जागोना जायाखै बेखौ टेस्ट खालामनाय जायो बिनि उनावनो ओंख्रिया मो जाबाय आरो अनला ओंख्रिया ओमफाय अमाजों बिलाइ होनो ब्ला जोङो अखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानै गौ माजों एवफ्रामनांगौ होनोब्ला थाव आरो संख्रि हालदै मस्ला बायदि बायदि मस्ला थायोना आजिखालि बेखौ होनानै एवफ्रामग्रोना लानांगौ बेनि उनावहायो ओ बिलाहिखौ उनाव हानानै सुनानै हानानै बिखौ बिलाइखौ गासननानै होयो गारस'नानै होखांनानै उनावहायो जोङो जुदि अमाया मोजाङै एवनाय जाखांबाथाय जोङो बेखौ बिलाइखौ होगोन नालाय होखांनानै जोङो बेखौ टेस्ट खालामनाय जायो आरो मोनगोना मोनाखै संख्रि नांगोरा नाङाखै बिदि टेस्ट खालामनानै जानाय जायो
औ
आरो
नोंथाङा ओ आंनो फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांखौ आङो साननानै मोनदोंदि नोंथाङा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बानायनो रोंगौ ओंख्रिफोरखौ
औ नोंथां औ रोंगौ
ओ नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' बुंनाय बायदि जायो ओ बेदरनि बेदरनि मुङाव बुङोब्ला आं अमा आरो बोरमा बिखौ बांसिन आंनि थाखाय मोजां आरोना ओमफ्राय आं बेलेग गदिराव आंनि फेभ्रेट नङा आरो जायो खिन्थु फेभारेट नङा आरो आंनि थाखाय बा अमाजों नारजि अमाजों माने बायदि बायदि रोखोमनि जाजायो जेरै बुंनो थाङोब्ला आं अमाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
बर'फोरा जाखायो नालाय अमाखौ गोदोनिफ्रायनो बयनिबो फेभरेट
औ नोंथांना? नोंथाङा म मा बेदरा फेभरेट
औ फोराननानै जायो आरो आसारबो खालामनानै जायो सोरबा सोरबा
औ औ
औ नखराव नोंसा ओ अमा फिसियोना फिसिया?
ए आरो नोंथां
औ
नोंसालाय?
औ नोंथां होब्ला जोंना समाबो जाबाय जोंथ गोबां माने गोबां बाथ्रा सावरायबाय जों जानाय लोंनायनि माबायदि बाहायो बा माबायदि संङो गोबां खोथा सावरायबोबाय जोंङो ओ नों नोंथांनिसिम माने रोजा रोजा साबायख थाबाय दे होमबा नोंथां दिनै जोंनि बेरायायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थनाय जाबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ आंबो बेखौनो सानदों दे बिदिब्लालाय
औ दे नोंथां